औ खोना
खोनादों दा औ नोंथां खोनादों दे
अ अ
औ दा नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां
आदसा आदसा सावरायनो हागोन मा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
आं नोंथां दा जोंनि गाहाय आबाद हिसाबै जोंना माइ आबाद दा आं नोंथांजों बे आबादखौ माबोरै मावो आं नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां दा बिब्दिबा आङो औ नोंथां
दाथ' आंथ' माइ आबादनि सायाव इसेबां बारा माबा गैया एकदम बेलेग आबादनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां जागोन दे आङो दा नोंथांनो आंनि रोंगौथि हिसाबै दा माइ आबादनि सोमोनदै आं नोंथांजों फोरमायग्रोनो सानबाय
अ आदसा आदसा जागोन दे
औ नोंथां दा जोंहा गिबियावनो माइ आबाद माइ आबादखौ जोंहा ओ गाहाय जोंनि बर'फ्रा ओ गाहाय आबाद हिसाबै जोंनि मेइन आबाद हिसाबै मावनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव नांग्रोगोन माइ जोलै दा
औ
बेनि उनाव नांगोन जोंनो माइ फोथार
औ
जोंहा माइआ गोदोनि दिनाव गोबां जोलै दंमोन जेरैहाय आसु माइ ब्रा माइसालि बेबायदिनो ओ गोबां माइ दंमोन आरो दा नाथाय ओ दानि जोलैफोरा आलादा आलादा आलादा जाबाय दानि जोलै फोरा जाहैबाय दा बेबायदिनो जोंहा गोदान गोदान जोलै ओंखारबाय जेरैहाय बाहादुर बेबायदिनो आइजम आइजम हाय ओ बेबायदि आरो गोबां गोदान गोदान ओंखारबाय बेबायदिनो ओ गाव गावबागाव गोसो बियो जेनेबा सोर माबायदि मा जोलैखौ माइ खौ गायनो बेबायदि आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो माइ जोलैखौ सायख'खांनायनि उनाव जोंहा जा फाथोनि बस्था दङ फाथोनि बसथायाव जोङो मोजांहाय सोनानै ओ खाथेनानै जोङो दैमा बा बेबायदिनो फुख्रि बा दंग'नि दै बेफोराव सोमनानै दोननांगोन आरो सोमनानै दोनखांनानै जोंहा गिबियावनो बेखौ ओ जा जेराव फोगोन बेयाव जोङो बेखौ हालेवहैग्रोनांगोन दा जों बुंनो थाङोबा गोदोनि जिङाव ओ गोदोनि दिनाव जोङो मोसौ हाल जुंगाल बेबायदि लानानै जोङो ओ फुंनि थाम बाजि बा ब्रै बाजियावनो जोङो ओंखा रलाङोमोन आरो बेबायदिनो दाहोना बा दाहोना गैयैफोरा मालिकआनो बेफोरबायदि हाल एवनो थाङोमोन आरो दा गोदोनि दिन बायदिथ' दानि जुगाव गैला दा हाल मोसौ जंगाल बेबायदि लानानै थांलानायखौ जों गोबां खम नुबाय बाट गैलानो होनजाबाय आरो दा ट्रेक्टरजों हाल एवनायखौ जों गोबां नुयो दा गिबियावनो जोंहा हाल एनायखौ जोङो खेबसेयावनो फोमोननो नाङा मानो होनो ब्ला जोंहा माखासे हाग्रा थायो बेनि थाखायनो बैफोरखौ सेवहोनो थाखायबो जोंहा टाइम नांगौ एसे बेनि थाखायनो जों गिबियाव खारायग्रोनायाव जों फिननै होनानै लागोन बा खेबनै हालौनानै लागोन आरो। खेबनै हालौखांनायनि उनाव जों गिबियाव बेयाव दैफोरा मोजाङै थि थानायनि जोङो आलिफोरखौ खोगोन आरो। आलिफोरखौ मोजां खोखांनायनि उनाव जोङो ओ जा जोंनि खोथिया बुथुमनाय बेखौ बोखांनानै जों थालिर बिलाइ एबा बेबायदिनो थास' बिलाइफोरजों ओ हायाव लखबनानै मोजां खोबनानै दोनगोन आरो हरसे बेबायदि बिदिनो ओमफाय अखानायै जोङो ओ जा जोंनि खोथिया बारि फिननै हालेवनाय बेखौ आरो फिन हालेवबावगोन आरो। हालौनानै फोमोनखागोन आरो बेबायदिनो फोमोनखानानै जोङो बेखौ हरसे दोनगोन हरसे दोनखांनायनि उनाव बिनि फुङाव जोङो जा खोथिया सोमखांनानै जा लखबनानै जों थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनदोंमोन। बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोन्दोंमोन बेखौ जोङो लांनानै दाबोर बा बेबायदिनो खेर खाफोराव लानानै सारनानै होगोन आरो फ्रि फ्रि सानिफ्राय बेबायदिनो सारनानै होनानै जोङो गासिबावबो फोगोन। बेबायदिनो बेबायदि सारनानै फोनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जमा जमा थायैनि थाखाय जोङो बेबायदि फ्रि फ्रि सारनानै होयोबाथाय मोजां। सिरिबाङै गोलैयो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जों बेबायदि सारनानै होगोन आरो। नाथाय गोदो जोंहा बेफोरबायदि खो ओ गोबां खोथिया फैयोमोन नाथाय दानि जुगाव मानसिफोरा गोदान आदब बाहायनानै जों माइखौ माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो दा बुंनो थाङोबा जोङो जोथिया बारि बा खोथिया फोआलासेनो जोङो दाइरेक्ट जोङो जा जेसेबां जोंहा हा दं बेखौ फोमोननानै जोङो खोथियाफोरबायदि एसे गेसेङै जोंहा गारनानै होयो आरो। बेखौ जोंहा आस्रा फोनाय होनो जों आस्रा फोनाय आदबखौ जों दा बां बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा मानो मानि थाखाय बेबायदि मावो होनोब्लाथाय जोंहा दानि जुगाव बा दानि मुग जुगायाव जोंहा हाजिरा खामलानि दामा जोबोर बांबाय। दा सासेयावनो बुंनो थाङोबा थामजौ ब्रैजौ लायो दा बेनि थाखाय बेायनो जोंहा गोबां हा थायोब्लाथाय गोबां हाजिरा बा खामलानि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जोंहाबो गोबां फैसा रां खरस खरसा जायो आरो। बिनि थाखाय ओंखायनो जोङो बैबायदि आदबखौ लायो आरो दा बेबायदिजोंबो जों गोबां ओ माइ गायनायखौ नुयो दा
औ
खायसेया बेबायदि गायनानै गोबांबो मोनदों आरो खायसेया बेबायदि गायनानै गोबां खहाबो जादों। आरो बेनि थाखायनो जोङो ओ गायोब्लाथाय जोंहा माइआ जायिनि खोथा गैया जायो। नाथाय जोङो बेबायदि ओ आस्रा फोनाय आदबखौ बाहायोब्लाथाय जोंहा अबेबा समाव अखानि बिबाङा खमबाथाय जोंहा बेफोर आबादा खहा जायो आरो लस जायो। दा मोननांगौ बायदि आबादखौ बा फिथाइखौ जों मोननो हाया बेबायदि बिदिनो जोंहा गायखांनानै फोखांनानै बेबायदिनो गोबां ओ जेनेबा सोमोब्ला माइया ओ हासार बायदिसिना सिना बेबायदि होनो नांगौ जै फेसेव हासार इउरिया हासार बेबायदि होनानै जोङो बेबायदिनो गोबां आबोद लानानै जोङो माइखौ हानानै लाबोयो आरो दा गोदोनि दिनाव जों मानसियानो हायोमोन। दानि जुगाव जों मानसिया हाला बेबायदिनोान मेसिनानो हानानै जों मारा होनानै दडाइरेक्ट फिथाइखौल' लाबोनो हाग्रा जाबाय आरो औनो
ओम ओम
दा नोंथाङाबो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि दा दा आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन हागोन स' बिदिब्ला आं जागायसै।
औ नोंथां औ।
एक्सुलु जोंनि एरियायाव बिदि माइ आबाद मावनाय जाया आरो ना। बांसिन गोरान खेथिखौ मावनाय जायो ओमफ्राय जिफोर ओ जि जायगायाव एसे दलहा बे जायगायाव दै थाथावना बैबायदि जायगायावल' बांसिनै ओ माइखौ गायनाय जायो जोंनियाव गुबैयै मा होनो हा सिहा हाखा नालाय माने दै थाया बुस्थुआ बोरि सिस्टेम।
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय बेबायदि जायगायाव जों बांसिन आबाद मावो होमबाथाय ओ ओ थालिर आबाद मावो आरो बेनि उननिफ्राय ओ थारुन आबाद, फानलौ, जिंखा, बहल ओमफ्राय बिदिनो जोगोनार ओमफाय बिदिनो खुमब्रा बैफोर आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जोंनियाव मिथिबायना।
औ नोंथां औ
मानो होनबा बेफोरो माने दैलाङाव जाग्रा बुस्थु नालाय बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो माने दैलाङावबो जोंनियाव माने ओ दै थाया नालाय दाथ' नै दैयानो गैया जोंनियाव बायदिसो
औ।
बैबायदि जायगायाव माने बैफोरखौ मावनाय जायो आरोना। बिदिनो आं माने जोङो थालिर बांसिन मावनाय जायो थालिर आबादखौ। स' बेखायनो आं थालिर आबादनि सोमोन्दै जेखिनि नुदों रोंदों बेखो आं नोंथांनो एसे फोरमायलायसै नोङा होमबा।
औ नोंथां औ फोरमायजागोन दे।
दा गिबियावनो थालिर दामानि मावनो थाखाय जों दखा नांग्रोबाय।
औ नोंथां औ।
हाखौ नागिरग्रोनानै बेनि उनाव हाखौ ट्रेक्टरजों खनथाम खनब्रै हाल एवबाय
औ नोंथां। खांनानै बिदिनो ओ बेदर नांगौ गोनांथि जायोना। औ नोंथां औ। ओमफ्राय बेदरखौ माने नों बबाव मोनगोन बबाव मोना नों नागिरनांगोन। बा रेडि खालामना दोननांगोन औ जेब्ला बेदरखौ मोनबाय नोङो बेदर मोनखांनानै ओ थालिरखौ गायनो थाखाय मोनसे हाखर जावनांगोन ना बै ओ हायाव औ नोंथां। ओ ओमफ्राय जेनेबा हाखर जावखांबाय हाखर जावखांनानै ओ बे बेदरखौ हाखर गुुदुङाव मोनसे मोनसे दोननानै दोनबाय औ दोनखांनानै माने जेब्ला बै गुदुङाव हाखर थालिर मुरायाव बैफोर औ। खानो थाखाय मोनसे मेडिसिन होनाय जायो जायखौ इउरिया माबा ओ फुरादन होनाय जायो बे फुरादनखौ थालिद
बेदराव
बेदराव होफानाय जायो आरो ना। औ नोंथां औ। जाहाथे माने माखासे बेक्टेरिया बे थालिराव साफादेरा बेनिथाखाय होफानाय जायो। औ नोंथां। आरो बेखौ होखांनानै ओमफ्राय फबबाय फबनानै जेब्ला टु मान्थ थ्रि मान्थ जाबाय ओ जेब्ला थालिदा ओ गोजौ खिहांनाय जाबाय होमबा माने बेहाय गोबोरबो होजाबाय नोङाबा आरो इउरियाफोर होजाबाय। माने थाब देरनायनि थाखाय आरो ना। औ नोंथांऔ। समान जायो औ अब्लानिया ओमफ्राय थालिरनि माखासे हासार होनाय जायो जायखौ सुपार प्रदास बिदिनो माखासे हासार दंबायो। बेफोरखौ जों मिक्स खालामनानै लगायनाय जायो होखानाय जायो ओमफ्राय बिदि जेब्ला थारिरआ सिक्स सेभेन मानत जागाय औ अब्लानिया माखासे मुलि होबावनाय जायो जाय मुलिखौ जोङो बिलाइनि एम्फौ जायोना बिलायाव एम्फौनि थाखाय होनाय जायो माने गेले जायोबाथाय माने लासैनो खम जालाङो माने मोजां जाबोआ बेनि थाखाय होनां होयो बे मुलिखौ ओमफ्राय जेब्लानोखि आद मान न'मान जायो आरो हासार खनसे होबावबाय औ नोंथां हासारबो जेब्लानो सुपार फास आरो बेलेग बेलेग हासार दंबायो बेखौ होनाय जायो जेब्लानाखि ओमफ्राय टेन मान्थ मोनहैगोन टेन मान्थ आं थाललि दा थांबाय नालाय मैखुननाय आरो मैखुन ओंखारनायनि थाखाय आरो मेडिसिन होनबावनांगोन ओमफ्राय ओमफ्राय जब्लानाखि मैखुन मैखुन ओंखारबाथाय बै मैखुनाव एम्फौ जायैबायदि माखासे मुलि होनाय माने बे खालि
फिथाइखौ एम्फौ जायोना ओमफ्राय एम्फौ जायोब्ला थालिर फिथाइखौ दानो आरो माने एम्फौ जायोबा दा थालिर फिथाय लेथ्रा जायो
बेखायनो बेखौ माने मोजाङै जोथोन लानाय जायो जेब्लानोखि थालिरा अब्लनिया माने थालिराव माखासे फिथा ओ बोरै सारनाय जायो थालिरदा माने पालारफ मोजां जाबोनाय आरो थालिर दा होनायनि थाखाय आरो थालिरखौ मार्केटआव जेब्ला लाङो दाननानै अब्लानिया माने
बेफारिफ्रा माने थालिरखौ मोजाङै दाम होनाय होगोनखौ साननानै मानसिफ्रा बे बुस्थुखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय बा माबायाव बाजारावहाय थालिरखौ मथा मथि ब्रैजौ नङाबा बाजौ गुजौआव फाननाय जायो आरोना दांसो थालिराव खोनादोंना औ खोनो माने बे दामाव फाननाय जायो आरो मालाबा बे गोजौबो थाङो मालाबा बिनि गाहायावबो थाङो बाजारनि खोथा मालाबा आप डाउन जाबाय थायो आरो बेबायदि खालाम जों फाननाय जायो आरो ना माने दा नै जों जिखिनि नुबोदों बेबायदिनो फाननाय जायो थालिरफोरखौ दा नोंथां बायदिब्ला गोदोनि आरो दानि ओ आबाद मावनायनि सायावनोथा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि दा बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो ओ नांगोल बा मोसौजोंनो गाहायै आबादखौ मावजोबनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोर ओ गैला दा बुंनो थाङोबा मोसौ हालिसेयानो सोरनिबा न'खराव गैलाबो बुंजायो नांगोल ओ नांगोल जुंगाल बेफोरथ' गोजाननि बाथ्रा दा मोसौ हालि सेयानो गैला बेफोरबायदि जालांबाय आरो
औ
जुगाव दा नथा दसथायावबाबो जोंहा ओ नैजि बिगा थामजि बिघा हालौनो हानाय जा ट्रेक्टर बेफोरबायदिखौ बाहायग्रा जाबाय दा बुंनो थाङोब्ला जों गोदो
जोंहा गोदोनि माहाजोन बा माहाजोन न'खरफोरनियाव जोंहा गोबां दाहोना बेबायदिनो मोसौ हालिनै हालिथाम थायोमोन आरो गोदो नाथाय दा गो गोबां माहाजोननावबाबो दा जोङो मोसौ हालि बा बेबायदि नांगोलजों जंगालजों हालेएवनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां
बा बयबो बेबायदिनो ट्रेक्टर बायदिसिनाखौ बाहायनाय जाबाय दा माइ हानायावनो नों थां दा गोदो जोङो हाजिरा बेबायदिनो खामला लानानै जोङो ज' ज' बयबो हालायोमोन खासिजों नाथाय बेबायदि जोङो औ नाथाय दा जोङो बे बेफोरबायदि हाला दा बुंनो थाङोबा जोंहा माइ दङ माइ हाग्रा कम्बाइन मेचिन ओंखारबाय मेसिन
उम
जायो